नोंथां हेलौ' नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांखौ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ सिगाङावनो खुलुमग्रोनाय आंनिफ्रायबो नोंथां गोजोन मोनाबिलिखौ मो गो मोनाबिलि गा गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरग्रोबाय
औ नोंथां नोंथाङा दा मा खामगासिनो दं नोंथां
आंथ' दा दङ ओरैनो जनानै नोंथां नोंथाङालाय
आंबोथ' दं ओरैनो नोंथां नोंथांजों आं दसे सम बिजाबनि बागै रायलायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ होमबा आं जागायनोसै नोंथां
औ देे बुंनाय नोंथां
औ जों बिजाबजों बिजाबनि सोमोन्दै बुंनो थांङोब्ला जोंहा बिजाबनिफ्राय जोंङो गोबां गुन मोनो आरो नोंथां
औ औ
जों मिनथियिखौबो मोनथिनो मोनो बिजाबनिफ्राय आरो जोङो जोंङो जोंङो बिजाब बिजाबनिफ्रायनो जोंङो आखलखौ दाना लानो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ आ बिजाब बिजाब फरायनानै जोंङो सोरबा सोरबा आरो बेफोरबायदिनो साख्रि एबा बेफोरबायदिनो मेलेमजिबि जालांजोबो आरो नोंथां बिजाब फरायै फरायै
औ नंगौ नोंथां
बिजाबानो जोंनि लामाखौ दिन्थिनाय बायदि जायो आरो नोंथां
औ
जों बिजाब बेफोरबायदि फरायनो मोन मोनामोनबा जोङो जाम्बा जाम्बि बेफोरबायदि जानानै थागौमोन आरो
औ
थिग बेबायदिनो जोंना बिजाबा गोबां जोंखौ हेफाजाब होबोदों जों मिथियैखौ मिथिहोबाय जों मा खा खालामोबा जों गाज्रि बेफोरबायदि जागोन बेखौबो जों बिजाबनिफ्रायनो मोनथिबाय आरो खायसे खायसे बेफोरबायदिनो जोंङो मेलेमजिबिया बेफोरबायदि सुबुं मोननो हाबाय बिजाबनिफ्रायनो गोरों गोरा बे फोरबायदि जालांजोब्बाय
औ
बिजाब फरायनानैनो जोंङो बेफोरबायदि जोंङो फेन एबा जों लाबा थानाय गरम बोथोराव फांखा बेफोरखौनो बिजाब फरायनानै जोङो बेनिफ्राय बिजाबनिफ्रायनो जोंङो बेफोरखौ फरायनानै जों बेफोरखौ बानायनाय जादों आरो ना
औ नंगौ
जेरै जोङो नुनो मोनो ट्रेन मटर साइकेल साइकेल गारि गारि फिसा जों बिजाबनिफ्राय फरायनानै जों बेफोरखौ बानायनो हादों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिजाब गैयामोनबा जोंङो गोदोनि बायदिनो आथिंजों थाबायनानै दावबायनायाव जोंहा जोबोद बेफोरबायदिनो दावबायनांगौमोन आरो नोंथां गोजान गोजानसिम
औ
बिजाबा जोंखौ जोबोर हेफाजाब होयो आरो जों बिजाब नि बिजाबनि जोहैनो गोबां रोंगौथि मोनबोबाय आरो नोंथां
औ
बेफोरबायदिनो जोंना मोजां जालांनो थाखाय बिजाबखौ फरायनांथारगौ आरो जाय बिजाबखौ फराया एबा बिजाब नाया बैफोर सुबुङा जोंना गाज्रि लामायाव थांनो थांनो थाङो आरो बेफोरबायदि आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नाथाय बिजाब नायग्रा सुबुंफोरा जेब्लाबो मोजां लामाखौ नायहरो आरो
औ थारैनो
बेफोरबायदिनो जोङो बिजाब फरायनानै न'खर सालायनो एबा साख्रि लानो बेफोरबायदि खाबु मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो बिजाब नायथारि एबा बिजाब फरायथारि बेफोर सुबुङा जोंना जेबो खामानियाव उदायि एबा जाम्बा जाम्बि जों बेफोर बिदि बुंनो बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
जों माबा मोनसे खालामनोबाबो जों बिजाबनि हेफाजाब लाथारनांगौ आरो।
औ
बिजाब बिजाब नङाबा जों फरायनोबो राय्लायनोबोों रोङामोनबो जानो हागौ नोंथां।
औ
जोंना बिजाबनिफ्रायनो मोजां गुनखौ दानाय दानाय दानाय जाखायो आरो।
औ
बिजाब बिजाब होनब्ला जोङो बिजाबखौ जेब्लाबो मान होनांगौ आरो नोंथां। एबा खुलुमनांगौ आरो बेफोरखौ।
औ
बिजाबखौ जोङो मोनसे सरसतिसोरबो फुजिनाय जायो आरो नोंथां।
औ
जेराव जोंना सरस्तिनि बिजाब बिजाबखौ सरस्वति आइबो बेफोरबायदि बुंना बुंनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै जोङो बिजाब नङामोनबा हिसाबबो बानायनो रोंनाय नङामोन। जेरै जोङो बेफोरबायदिनो मोनसे खामानि मावोबाथाय जोङो फैसानि हिसाब लायो। अब्ला जोङो बिजाब फरायनायसो बैफोरखौ जोङो हिसाब बानायनो एबा बेफोरबायदि रों रोंलांदों आरो नोंथां
औ
बिजाब बिजाबनि बागै आंथ' जा एसे मिथिगौ नोंथांनो फोरमायबाय। आरो नोंथाङा दसे सम फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां बिजाब बुङोब्ला जोंना औ बिजाब बुङोब्ला जोंना बिजाबखौ जोंनो बिजाबा जोंना जोबोर गोनांथि। मानो होनोब्ला जोङो बिजाब फरायनानै जोबोर गियानि ओ मोनो आरो।
औ औ
बिज बिजाबफोरा सल'मा सल' सल'बाथा बिदिनो खन्थाइ रायथाइ बिदिनो बायदि बायदि थायो आरो बेखौ जोङो फरायनानै ओ गियान मोनो आरो। बिजाब बिजाब गैयाबा जोङो ओ बिदि गियानबो मोननाय नङामोन आरो। नोंथाङा बुंलांनाय बायदि गोदोनि ओ जाम्बा जाम्बि बेफोरदि जानानै थालाङोमोन आरो।
औ
जों बिजाब फरायनानै गोबां दा जोङो बिजाब फरायनानै गोबां ओ खामानियाव फैबाय आरो ओ जेरै नोंथाङा बुंलायनाय बायदि बिदिनो बिजाब फरायनानै जोङो बिदिनो नलेजफोरखौ मोनबाय रोंगौथिखौ मोनबाय ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै ओ रेलगारि ओ ओ इर'प्लेन हेलिकेप्टार बिदिनो ओ गारि गारि गोदोर बिदिनो ट्राक ओ बाइक ओ मटर साइकेल साइकेल बिदिनो बायदिसिना जोङो बायदिसिना बानायनो हाबाय आरो बिदिनो जोङो ओ फरायनानै ओ फरायामोनबाथ' जों बिदि ओ बिदि खालामनो हानाय नङामोन नोंथाङा बुंलायबाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ जों बिदिनो अबावबा थांनो गोनांबाय जोङो थाबायनानैनो थांनांगौ जागौमोन आरो बिदि खालामामोनबा जोङो जोङो बिजाब फरायनानै सोरबा सोरबा बिदिनो साख्रि लाबाय सोरबा मास्टार मावबाय सोरबा डाक्टर मावबाय बिदिनो सोरबा पुलिस आर्मि बिदिनो ओ साइन्टिस्टबो जाबाय सोरबा सोरबा ओ बि बिदिनो फरायनानै गोबां ओ रोंगौथि थि जाबाय आरो दानि जुगाव बिदि जोङो फरायामोनबा जों बिदि रोंगौथिखौ ओ रोंगौथि जानाय नङामोन आरो बिदि जोङो बिदि खारग्रा बुस्थु जोङो बिदि खालामनो हानाय नङामोन आरो आरो जोङो नोंथाङा बुंलायनाय बायदि बिदिनो जोङो हिसाब खिथाब जेरै जोङो मैगं फानबाबो थ' जोंनो हिसाब नांगोन नालाय फैसानि बिदिबो बिदिबो रोंनाय नङामोन आरो जोङो बिजाब फरायामोनबा नोंथाङा बुंलांदोंमोन बिजाब फरायाबा जाम्बा जाम्बि बिदिनो ओ नलेज गैयि बिदिनो जाम्बा जामथा एख' रोङि आयदा गैयि बिदि जागौमोन आरो ओ बुजिनोबो रोंनाय नङामोन आरो सोरबा सोरबा इदिनो फराय फरायनाय गैयामोनबा बिजाब गैयामोनबा जों बिजाबजों ओ जोबोर बिदिनो रोंगौथि मोनबाय आरो
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो जोंथ' दा ओ गामियाव ओ स्कुल दङ' ओ कलेजबो दङ' बिदिनो ओ नोगोरावबो बिदिनो कलेज स्कुल दङ' आरो
औ नंगौ नोंथां
जोङो बिजाबजों गोबां खामानियाव ओ उदायबाय ओ रों बिजाबजों जोङो जोबोर ओ आवगायनो हाबाय आरो रोंगौथि लानानै
ओं औ
बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बिदिनो जोङो रोंगौथिखौ लानानै साख्रि मावनाय ओ मायबा मोनसे मावनाय बिदि बिदि खालामनानै जोङो ओ फैसा आरजिनानै जोङो जाबोयो आरो दा
औ
आंबोथ' ओ ओ बिजाबनि बागै बारा मिथिला नोंथाङा। एसे मिथिबावोबा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ दे फोरमायनायसै नोंथां।
जों बिजाबनि जोहैनो माने जों गावनि एबा मानसिनि मोदोम सिङाव एबा बडियाव जोंना मा मा दं मा मा अंग'फोर दं बेफोरनि बिजाब बिजाब फरायनानै जों मोनथिबाय
औ।
बेनिफ्राय जोंना डाक्टार ओंखारबाय देहा खौ नायनो थाखाय बिजाब नङाबा जोङो। बेफोर बायदि बेमार आजारफोर जायोबा जोङो। मानसिखौ फाहामनायनि राहा मोनामोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिजाब फरायनायनिफ्रायसो जोंना मानसिखौ फाहामथायनि फाहामथायखौ बोरै होयो बेफोरखौ मोननो हादों।
औ।
बेबायदिनो जोंना साइन्टिस्ट। साइन्टिस्टबो बिजाब फराय नायनै फरायनानैसो मोननाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ साइन्टिस्फोरा जोंना अख्राङाव अख्राङाव दावबायनाय। बेसादफोर बानायो जेरै रकेट फाइटार जेट बेफोर जाबाय दावहानि थाखाय।
औ।
फाइटार जेटआथ' दावहानि थाखायो जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंना बैफोर मंगल ग्रह'फोरखौ एबा अखाफोर। बेफोर बेफोराव जोंना बेफोरबायदिनो रकेट हगार हरा होमबा नोंथाङा बेफोरखौ बिजाब जों बिजाबनि जोहैनिफ्रायसो जों हादों नोंथां। बिजाब नङामोनबा जों बेफोरखौ खालामनो एबा मावनो हानाय नङामोन।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै जोंना दा गुगोल मेप गुगोल मेप ओंखारबाय नोंगौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
बेखौबो जों बिजाबनिफ्रायसो एबा बिजाब फरायनानैसो रोंनानै गोरों गोरा जांनानै जों बेफोरबादि दिहुननो हादों। जेरै जोंनि गोजौआव सेटेलाइट बेफोरबादि होनाय जादों। बे बेफोरखौ बेफोर बेफोरबो जोङो बिजाब फरायनानैसो जोङो बेफोरखौ खालामनो हादों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंनाथ' दा टाइमाबो जाबाय नोंथां नोंथांजों आं बिजाबनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै एबा आं मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो नोंथां। जोंना दा बिजाबनि बागै रायलायनानै नोंथांजों। जोबोर गोजोननाय मोनबाय। मिथियैखोबो मिथिनो मोननानै औ दे नोंथां होनबा टाइमाबो जाबाय जोंना।
औ जागोन।
औ दे मालाबाफोर सम मोनबा रायजलायफिनसिगोन नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ दे।